हेल' अ नोंथां
औ औ खोनादों।
दानिया सावरायनो लानाय आयदाया जाबाय आदार
औ नोंथाङा माबाफोर सोंथि सोंगोन नामा
आदारनि बागै एसे फोरमायग्रोनि नोंथां
अ
खोनानो ना नोंथां?
औ खोनादों
आदार सुबुं जिउनि मोनसे गोनांथार बाहागो खोनादोंना नोंथां
औ औ
आदारा जोंनि मोनसे गुदि गोनांथि बियो जोंखौ जोंनि सोलेरखौ। जौगानो थि खालामो गोग्गो थानो आरो सानफ्रोमबोनि खामानियाव थानो थाखाय नांगौ गोहो होयो आदारनि अनगायैबो आदारा हारिमु दोरोंफोर फालिथायाइफोर आरो समाजारि जिउनि मोनसे गेदेर बाहागो बुहुमनि मोनफ्रोमबो बाहागोआनो संनायनि गावबागावनि रोखोम दं जाय गावनि बारहावा जारिमिन आरो ओनसोलारि मुवाफोरजों महर मोनो न'खर आरो लोगोफोरजों जाग्रा आदार रानलाइनायया सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामो आरो अरायथा गोनांथि सोमजिहोयो
आं नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनि नोंथां
औ औ औ
आदारा जोंनि थाखाय मानो ओंथि गोनां बेनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ आदारा सावस्रिनि थाखाय गोनांथार। बेयो जोंनो प्रटिन, भिटामिन । फाइबार आरो दै होयो। बेफोर गासैबो जोंनो। देहाया जोंनि देहाया खामानि मावनो गोनां जायो। खारमुफोरा। जोंनि दोहोनि गुबै फुंखा। माइरं, गेहु, आलु । आरो ब्रेड बायदि जाग्रा आदारफोरा। कारबजजों बुंफबनाय। प्रटिनफोरा। मोदोमाव मोदोम दानायाव आरो। देहानि टिसुफोरखौ थि खालामनायाव मदद खालामो।
ओ दाउदै । ना, बेदर, गायखेर । दालि, बिन्स आरो। सयाबिन। बेफोरखौ। मोननो हायो।
उम नोंथां।
ओम दान। आदारनि आदारखौ। होनाय सावस। आदारखौ सावस्रिनि सायाव बिथा खालामनानै बाहागो खालामनो हायो। ओ। जेरै-सेथियाव गोहो होग्रा आदार ।
उम नोंथां।
ब्रेड, माइ, आलु, सिनि। आरो थावफोर। नैथियाव देहा बानायग्रा आदार। जेरै गाइखेर, दावदै, बेदर। ना, दालि, बिन आरो बादाम। थामथियाव रैखाथियारि आदार। फिथाइ-सामथाइ आरो गोथां मैगं-थाइगंफोर । जाय बेरामफोरखौ होबथायो आरो। जोंनि देहानि थाखाय भिटामिन आरो खनिसफोरखो होयो। समानथि आदार मोनसे समानथि आदाराव । खारब'फो। प्रटिन, भिटामिन आरो दै नांगौ बिबां। नांगौ बिबांनि थायो। मोनसे समानथि आदार जानाया। जोंखौ सावस्रिनां लिरथाइयाव थानो मदद खालामो। होबथानो हानाय गोहोखौ बांहोयो गोबां गोहो होयो । आरो डायबेटिस। बिखानि बेराम आरो। लंदा बेरामफोरखौ। बेरामफोरनि खैफोदफोरखौ खम खालामो। मोनसे सावस्रिनां आदाराव सरासनस्रायै थायो। साबु माइरंफोर जेरै - माइरं एबा गेहु। फोरो प्रटिनजों बुंफबनाय आदार जेरै दालि दाउदै ना एबा दाउ गोबां गोथां मैगं थाइगं आरो फिथाइ सामथाइफोर गायखेरजों दिहुनजानाय मुवाफोर जेरै गाइखेर एबा दहि
आरो सानसेयाव थोजासे बिबांनि दै लोंनाया देहानि थाखाय जोबोद मोजां ।
ओ मोजां आदार जानाय हुदाफोरा जोंनि देहाखौ साबसिन खालामो। नोंथाङा आदारनि बागै मा मिथिबावगौ एसे फोरमायना होदो?
दा नों जि बुंलांनाय बायदि बेबो मोनसे आदारनि मोनसे गोनांथि आरो बेनि अनगायैबो जों आदारनि रोखोम जाग्रा आदारखौ सावस्रिनि सायाव बिथा खालामनानै बाहागो खालामनो हायो। ओ से नाम्बाराव जाबाय गोहो होनाय आदार माइरं, ब्रेड आलु, सिनि आरो थावफोर आरो नैथि नाम्बाराव जाबाय देहा बानायग्रा आदार गाइखेर, दाउदै, बेदर, ना, दालिफोर लोगोसेनो भिटामिन आरो कनिसफोरा होबथानो हानाय गोहो भारानि सावस्रि नुथाय आरो देहानि गुबुन हाबाफोरखौ बांहोयो फिथाइ सामथाय आरो मैगं थाइगंफोरा
उम्म
मोजां फुंखा फायोबा आरो पारसन खालामनायाव मदद खालामो आरो नों पासन खान्थिखौ मोजाङै लाखियो ।
उम
माइरं, फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं आरो फिथाइ सामथायाइफोराव गोबां फायबार थायो देहानि बिदुंखौ । सामलायो सावस्रिफोरखौ सोरगिदिं। लांनो आरो मैला बेसादनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय दैया गोनांथार। आङो। फोजोबनायाव बेखौनो बुंनो सानो आदारा जानो गोनां मुवानिख्रुइ बांसिन बियो जोंखौ जौगानायाव मदद खालामो । आरो जोंखौ गोग्गो लाखियो मानसिफोरखौ । ज' लाबोयो आरो जोंनि हारिमुखौ दिन्थियो थाजिम आदार जानाय आरो सावस सैया। सावस्रि नां। हुदाफोर लाखिनाया जिउखौ साबसिन खालामो। आरो बेराम जानायनि खाबुखौ खम खालामनो हायो ।
उम
आदारखौ मान होनानै बेखौ ओरैनो गारहोआ जाासे आरो समानथि आदारखौ लाखिनानै जों मोनसे सावस्रो नांगोन खौथि खालामनो हायो। आंनि फोरमायनो लागाया बेनोमोन नोंथां ।
हेलौ नोंथां?
औ
उम आदाराथ' जोंनि गोनांथि नङा होनबा मिथिखायो बयबो।
औ
उम आदारजों लोगोसे जोङो सानसेयावनो
उम
ब्रै लिटार आलागै दै दंबा जों देहाखौ गोग्गो लाखिनो हायो । जों बयबो बेखौ मिथिनाया मोजां। नाथाय बांसिनानो मोनथिया नङा होनबा नोंथां। दैखौ बेसेबां लोंनांगौ। बेसे टाइमाव सिखारनांगौ बेसे टाइमाव उन्दु नांगौ नङा होनबा ।
औ
सब्बिस घन्टायाव हराव आठ घन्टा उन्दुनांगौ। दाइन घन्टा नङा होनबा उम उम । फुंनि बा रिंगायावनो सिखारनांगौ आरो
औ
हरनि गु रिंगायाव उन्दुनांगौ
औ
मेेनटेन खालामबाय थायोबा देहाया गोग्गो थायो। नोंथां नोंनि बायदिब्लालाय?
आंनि बादिब्लाबो बे बेनो । जेब्ला जोङो जानाय आदारजों लोगोसे जोंनि देहाखौबो थिग लाखियो अब्ला मोजां जायो देहाया राफोद जायो ।
दा जोङो आदारनि सोमोन्दै गोबां सावरायखांबाय दिनै एसेनि थाखाय दोन थनाय दोनथबाय नोंथां।
औ दे औ जागोन नोंथां ।